औ नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि मा माबोरैहाय दङ मोजां ना?
मोजाङैनो दङो दंनायालाय। नोंथाङालाय मोजाङैनो दं?
आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि। आं नोंथांजों मोनसे से आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
नोंथां सावराय जागोन दे।
औ नों आङो नोंथांजों सावरायनो साननाय आयदायानो जाबाय नो दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों रायलायनो सानदों नोंथाङा ओ दिनैसिम सिम माबेे माबे फ्राय दावबायफेरबायना एब बा माबे माबे जायगायाव दावबायखो नोंथाङा?
औ दावबायनायालाय दावबायबाय गोबां जायगायावनो। गोबां माने एसेबां गोबांबो नङा जाखिनि दावबायदो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनि
औ नोंथां।
आं दावबायनाय जायगायानो जाहैबाय मोनसे थाहैबाय ओजों दारागाव।
औ
मोनसे थाहैबाय ओजों सकि बेनि उनाव सुरज पाहार होननायखौथ खोनाबाय जानांगौ नोंथांमोना
औ खोनाबाय
सुरज पाहर्बावबो थांदोंमोन
औ बेयाव सुरज पाहाराव थांनानै हाय नोंथां नोंथाङा माबोरै माबोरै मोनखो आरो मा मा बेयावहाय मा मा नुबोखो नोंथाङा
आं सुरज पाहाराव थांनानै गोसोखौ गोबां मोजां मोनदोंमोन जेरै सुरज पाहाराव जों नुनो मोनदों गोजौ गोजौ पाहार एबा आरो बेयाव
गोबां मुसुखाफोर दङ ने नों
ओं ओ गोबां मुसुखाफोर दङ
औ
आव गोबां समायना समायना जेनेबा फुख्रि दैमा बिदि दं आरोना आरो हाजो नायनो मोजां बिदिनो दं
औ
थांनानै गोबां मोजां मोनो आरोना
नोंथाङा लोगोफोरजों थांनाय ना
आङो लोगोफोरजों माने लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन औ लोगोफोरजों थांदोंमोन आं सुरज पाहाराव
औ
बेनि उनाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायखो
सानसे खालिहाय औ मानास हायुंयारि हाग्रामायाव बेरायनो थांदोंमोन लोगोफोरजों औ बेयाव थांनानैहाय गो बेयाव थां औ बेयाव थांनानै हाय गोबां मोजां नांदोंमोन आरो ना गोसो खौ
औ
बेयाव थांनानै हाय ओ बे जायगायाथ हाग्रामा ओनसोल जिहेथु बेयाव गोबां रोखोमनि ओ औ जिब जुनार फोर हाग्रानि जिब जुनारफोर नुनो मोनबोदों आरो जेरै हाय ओ ओ मैदेर नुबोदों बेवहायथ मोसानि थाखायनो मुंदांखा नङा होमबा बे हायुंयारि हाग्रामाया बेवहाय मोसाबो मोसाबो दङ नाथाय आं मोसाखौ नुबोयासै
औ औ
बेयाव बेहाय ओ समायना समायना दाउराइ नुबोदों आरो बिदिनो मोख्रा ओ बिदि मै देर बिदिनो हाग्रानि मोसौ बिदि नुबो दों आरोना। आरो लोगोसेनो बेनि जेरावनो बेनि सेरावनो गोबां समायना ओ साहा बागान दङमोन आरो।
औ औ
औ आरो बेनि सेरजोंनो दैमा दैमाबो दङ'।
औ औ औ नोंथांमोना साहा बागानाव हाबबोनाय?
औ हाबदोंमोन।
औ साहा बागानाव हाबनानै मा‌ मा नुबोखो?
बेयाव गोबां बेयावथ' साहा बागानाव जेबो बिदि जुनारफोर नुबोआखै बे जा ओ साहा बागान ल' नु बोदों आरो ना समायना‌ गोबां गेदेर। गोबां गुवार साहा बागानमोन।
औ साहा बागान जायखौ सा साफात बानायनो हायो।
औ नोंगौ बे बे साहा बिलाइनिफ्राय बिलाइनिफ्रायनो सापात बानायनो हायो आरोना।
औ औ
औ
आरोबाव मा-मा जायगायाव दा-दावबायफेरखो
आरो आङो ओ भुटानाव थांदोंमोन आरो खनसे।
औ औ भुटानाव थांनानै मा-मा नुबोखो आरो माबोरै मोन माबोरै मोनबोनाय गोसोआ?
फोरमायना होनि। बेयावहाय आङो ओ लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन आरो दाव बायनो बेयाव थांनानैहाय जोबोद मोजां नांदों। ओ बेयावहाय गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय ओ दावबायारिफोरखौ जोङो ओ दाव बायारिफोरखौ लोगो मोन दोंमोन आरो बिसोरजों रायज्लायनानै मोजां मोनदोंमोन आरोना गोबां।
उम
औ थारैनो जोबोद समायना जायगामोन बियो
औ ओं
औ बेयाव गोबां-गोबां रोखोमनि बा गोबां सुबुंफोर दाब-दाब जायगानिफ्राय बेयाव थाङो आरो ना औ
नोंथांमोना होमबा लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो ना
औ-औ लोगोफोरजों थांदोंमोन जयैनो बेरायनो
औ औ
बेनिफ्राय नोंथाङा आरो बेनिफ्राय माबेयाव बेराय बेरायबावखो
औ आं बेरायनायाथ' जाहैबाय दारागाव सुखि होनखांबाय दहायो
औ बेनि अनगा
बेनि अनगा आरो थांदोंमोन काजिरङा जाय गंथ' सेआरि आरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा
नोंगौ
औ बेयाव थांनानै गोबां जिब जु जुनार नुबोदों गोबां माने बां गोबांबो नङा आं जा-जा नुदों फोरमायना बेखायनो जेरै मै नुबोदों मै नुबोदों बिनि उनाव बियो गान्दा नुबोदों औ बिदिनो मै नुबोदों गान्दा नुदों दों बिनि उनाव मोख्राफोराथ' थाला बायो नालाय बिखौबो नुबोदों ओ बिदिनो आरोना बिनि उनाव इसिबां बिदि हाग्रानि अमा बिदि आ
बिदिनो औ बि
गोबां जिब-जुनार थायो
औ बिदि नेसनेल औ बिदि नेसनेल पार्कफोराथ' आरो बिदिनो-बिदिनो गोबां रोखोमनि जिब-जुनारफोर नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां औ बेयावहाय औ हाग्रानि गोबां जिब जुनारफोर बेवहाय थायो एबा नु नुनो मोनो जोङो। औ।
बिनिफ्राय दाथ' दाथ' फिथाइनि बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै साबसिन मोनो जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल बेफोरबायदि जानायनि दिन दा नोंथाङा मा बे? खौ बांसिन मोजां मोनो।
आं जानानै साबसिन मोननाय फिथाइयानो जाहैबाय थाइजौ बेनि उनाव जाम बेनि उनाव नारे खल
औ खान्थालखौलाय नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना?
खान्थालखौबो मोजां मोनो मोननायालाय मोनबाथाय एसे मोजांसिन जायो।
औ औनो थाङा एसे गोमोनखौहाय बांसिन मोजां मोनो आर ना?
औ औ। मोजांसिन मोनो बिनानाव बैग्रिखौ मोजां मोनो।
ओमफ्राय थाइजौखौ खौहाय नोंथाङा माबोरै हाय जायो? माने ओ गोथाङै माबानानै जायो ना मोननायखौ जायो?
गोथांखौथ' इसेबां जानो मोजां मोना आङो खिन्थु माबाखौ गोमोनखौ जायो आरोना एसे हानानै जायो बा बिगुरखौ लमबाय लमबाय बिनि उनाव प्लेटाव हानानै लाबाय संख्रि फालु लगायबाय बिनि उनाव जाबाय आरोना।
औ बिदिनो जोङो थाइजौ फिथाइखौहाय जोङो गोबां रोखोमै गोबां बानायनानै जानो हायो आरोना जोङो। जेरैहाय जों बेखौ आसारबो बानायनो हा हायो बेखौ जोङो जुइसबो बानायनो हायो मोनबा ना बेखौहाय जोङो आरो ओ गो थांखौसो जोङो खाजिबो जानो हायो न'? संख्रि बानलु ओमफ्राय इसे मोन मोन मोनथ'यियाव
बेनि उनाव नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा बेसे फोरमायनानै होदो।
औ आङो खान्थालखौ मोजां मोनो आरो थाइजौखौ थाइजौखौ आं बांसिन मोजां मोनो। थाइजौखौहाय बिदिनो जायो आरोना गोथांखौबो जायो आरो गोमोनखौबो जानानै मोजां मोनो आरो खान्थालखौबो मोजां मोनो खान्थालखौहाय आरो गोबां रोखोमैबो जायो। जानो हायो नोंथां जेरैहाय गोथां खान्थालखौहाय गोरलै बे समाव बेखौ फाजा एवनानै जों जानोबो हायो नङा होमबा नोंथां। बेनिफ्राय बे -बेनिफ्राय बेखौथ' राबा जानो हायोआनो बिनि उनाव बिनि सिंनि सिङावहाय गोबां बेगरफोर थायो ना बेगर जों ओंख्रि जानो हायो आरो ना नोंथां। बेखौहाय बेलेग बेलग जोंबो ओंख्रि जानो हायो एबा सावनानै बाथोन बाथोनबो जानो हायो नङा होनबा नोंथां औ। आरो बै ओ आनारसखौ सिनाया नोंथाङा जायखौ जों
औ औ औ सिनायो नोंथां सिनाय जायो जानो जानायालाय। बेखौबो जानो मोजां नाङो।
उम आरो लेसु -लेसु जायोना जाया नोंथाङा?
जायो नोंनथां लिसुखौबो जायो।
औ आरो नै बेफोरो बे औ बेफोरखौबो बांद्राय जाबा नांनायनि बांद्राय जाबा देहाया गाज्रि जायो ना नङा होमबा लोमजानो हमो बिदिनो बेनिखायनो बांद्राय जाजाया आरोना। जे नांनाय खिनिखौल'सो जानो जानाय जायो जाजानाय जायो।
नोंथां बिदिबा समाबो
खोना -खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों ओं।
ओ बिदिब्ला जोंनिया समा जानानै फैबाय लाखिथ'नोसै नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ औ जागोन नोंथां दे बिदिब्ला लाखिथ'बाय।